नों आंखो मिनिनोसो मोनदों लोगो हो? लांदों मबाइलखौल' सायाव ओरै बासिना लाखिदां ओरै थांबाय थादों। अ मबाइलखौ ओरै बासि ना लाखिदों ना आङो। हेलौ
खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां।
नोंथाङा आंजों माबाफोर सावरायनो थाखाय हरदोंमोन नामा?
औ नोंथां दहाय खोनानायाव एसे प्रब्लेम जानायलाय आं नोंथांनि रायलायनायखौ खोनास्लाबासै नोंथां।
अ नोंथां जेबो नङा।
औ आं दा नोंथांजों आंनि न' लुनायनि खान्थिनि सोमोन्दैसो फोरमायनो सानदोंमोन। जों नाव न' लुनायनि जे बर' हारियावहाय जि खान्थिफोर दङ बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होलां नोंथां
औ नोंथां फोरमायनो हागोन नोंथाङा।
औ दा जोंना बर' हारियावहाय न' बुं लुनायावहाय जोंना ओ खान्थिफोर दङ बे खान्थिफोरानो जाहैबाय जोंना जेनेबा न' बां लुनायाव उखुमनि थाखाय जोंना औवानि फेराय खानाय जायो आरो बिनिफ्राय उखुमनि फेराय खानायावहाय जोंना औवा गोरलैनि थेङलबो बाहायो। आरो बे थेवलखौ जोंनियाहाय मा खालामो सिलालामाला बायदि हेबनांगौ आरो हेबनानैसो जों बेखौ बानायनाय जायो। लोगोसे उखुमखौ जोंना थुरि जिगाबजों आलोब नानै होनाय जायो आरो। दा बर' हारिया गावनि जोनोम नबथिंनिफ्राय एसे गोजानाव खारस्लायला न' लुनो लानाय गोदान थावनियावहाय साहाथिं नमा न' लुनायनि जखायै थोजासे जायगा दोनखानानै जोंनाहाय मा खालामो सानजाहा बाख्रिखौ लुनाय जायो आरो। बिनिफ्राय गुबुन गोजोन जायगायावहाय खारलाङोब्ला जोंना गावनि खाबु बादि न'खौ लुनाय जायो। आरो‌। ‌ जेनेबा नबथि एबा न'खर बोस्लायनायनि सिगां बाख्रि लुग्रोनायनि ब बर' हारिनि गेजेराव ओ जोंना मोनसे मिलौहाब मोनसे मेहेर गोनां बाथ्रा दं जेरै ओंखाम गुफुर थायो दाउखानि आंखाल गैया आरो दा जोंनिया गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाग्रा सुबुं नालाय जोंनिया लोगोसेनो आबाद मावनानै जाग्रा जोंना जि माइ जाया जोंनि गुबै आबाद बेखौ लानानै जोंना गोबो-जोबोद माने फोथायनाय आरो जोंना माइनाव होननानैबोथ' फोथायनाय दंखायो। मानिखायो बेनिखायनो जोंना बे बा बाख्रि लुनाय लुग्रोनायनि बा बाख्रि लुनायनि थाखाय जोंना ओ जि जायगा बेखौ जोंना मोजाङै सानग्रोनानै लाखिनाय जायो आरो न' बांखौ लुनायनि सिगां बेनिखायनो जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो मानसिया थांनानै थानायनि थाख खाय नारा नाथा जुजिनायनि गेजेरजों जोंना दावगाालांगगासिनो दं बेखौथ' मिथि खायो नोंथाङाबो जे जिबायदि गोदोनिफ्राय जोंना गोबां जेंनाफोरजों जुजिनानैब्लाबो जोंना हारिया जौगाबोगासिनो। दा आथिखालावबो जोंना सुबुंनि थांना थानायनि सोमो-सोदोमस्रिया उदै सुनायनि बाथ्राखौनो सिगांग्रो सानहाबगोन आरो मानो होनना बुंङोब्ला जायबाबो ज हाबाखौनो मावा मानो जों थांना थानो थाखाय। जो जानाय लोंनायानो गोनांथारखा दा बेखौनो जों गासैबो सानग्रोखायो बेनिखायनो। माइ बाख्रिखौ जोंना रांखान्थियारि गुबै नेरसोन महरैबो साननानै जनि सोरबा न'खरनि बाख्रिनि अनजिमा एबा माइहुंनि अनजिमा आरो बेनि गेदिर उन्दैखौ नाय बे न'खरनि रांखान्थियारि हालोदनि बागैनो जों मोजाङै मिथिनो हायो आरो। गोदोनिफ्रायनो जोंनाव मोनसे। बिखा जोंना गाससिनिबो न' बाख्रिया थाफखायो दा जायनि न'खरावहाय बाख्रि। देरसिन बेखौ जोङो रांखान्थि बिथिङाव जौगासिननाय एबा मा माजोन हिसाबै जों सानना लानाय जायोमोन आरो आरो जायनि बाख्रियाहाय फिसा बिसोर। फोर जोो एसे जानो गैयै बा रांखान्थि बिथिङावहाय एसे गाहाय गाहाय थाखोनि होननानै जों बेखौ साननानै लानाय जायोमोन आरो। दा जोंना जेरैहाय माइ बाख्रि लुनायनि उनाव जोंना माखासे। खालामो साहाथिं न'मा न'खौ नुलाय जायो आरो। बेनिफ्राय न'मा न'आ जोंना जिदाइन मुनिफ्राय नैजि नै मुसिमहालागै। गोलाव थायो आरो बेनिफ्राय न' न'मा न' लुनायावहाय बर'फोरनि गेजेराव जोंना खारनै मु दानि खन खुन्या नि खाथियावहाय खुन्थियानि खोमा एबा जांख्लायाव दिरुं सास होननायनि। ग जों दा बर'। खुथियानि खोमायाव जोंना दिरुं सासियोब्लालायनो बारहुफाजों जुजिनाय जायो होनना सुबुंफोरा फैयो। फोथाय आरो बे फोथायनाया ननो नङा बेखौथ' बुंनो हालिया दा बर' हारिया जोंना न'मा न'खौ। इन्जुर दुमसनानै फथाथाम खालामो बेनिफ्राय बे न'नि सोनाबनि खथाखौ जोंना खफ्रा होननानै बुंनाय जायो। लोगोसे गेजेर खथाखौ जोंना अखं होननानै बुङो। आरो सानजा खथाखौ जोंना इसिं खथा बुङो आरो लोगोसेनो जानो लोंनो गोनां न'खरनि मादाव सेंग्रा मानसि आरो मावग्रा मानसि थानो थाखाय। बिसोरनि थानायनि जुनैबो सोनाब फारसे जोंना बाहेरा न' लुनानै होनाय जायो। जायो आरो जे जाय न'खौनो जोंनिया सौर्रा न' बुंनाय जायो। जेनेबा बे न'आव गोजाननि बा बाहेरा मानसिफोरखौ हराव सुखैयो आरो जों जना खायाव गोजाननि आलासिफोर बा गोजाननि मानसिफोर फैयोब्लाथाय। डायरेक्ट जों न थ सुबुं थाग्रा न'खरनि सुबुं थाग्रा न'आव सोआलासिनो। जोंनाहाय दस्रा आलदाहाय जोंना न'आव लुनानै लुखानाय जायो। बा खथा लुखानाय जायो जायखौ जोंना सौर न' लोंनाय जायो बेवहाय जोंना हरावहाय फुथ न सै आरो आरो। दा बर' हारिनि बे सौरां न'आाहाय गुबुन न'फोर बादिनो न'खरनि गोनां न' न आरो बे सौरा न' थानायनि जाउनाव गोजाननिफ्राय गोदाव सोराव फैनाय मानसिफोराहाय जोंना। थोंजोङै सिथ्ला गेजेराव हाबफैनो मोना। बेनिखायनो मा खालामो न'खरनि आब्रुथियाव माने हेंथा गोग्लै बायदि बिसोरखौ सौरा न'आवसो जोंना सोनाय जायो आरो बिदिनो न'खरनि खोला फारसे जोंनाया थायो ओंखाम संग्रा न' आरो बेनि सानजाथिं दैहर थानाय जायो आरो लोगोसेनो जोंना। मोसौ गलियाबो बर' न'खरनि मोनसे गोथौ मेहेर गोनांथार न' नाथाय बर'फोर मोसौनि थाखाय जोंना गोदोहाय ग लु आरो बे ज जोंनि आबै आबौफोरनिफ्रायबो मिथिनो मोनो आरो जोंनि खायसे सल'फोरनिफ्रायबो मिथिनो मोनो आरो। नोंथां जेरैहाय बर' सुबुंनि बाथ्रा बादिब्ला मा होनोम मोनदों जेनेबा गोदो गोदाय आनान गसाय बिनान गसाया। जिब जुनारनि थाखाय राहा खालामना जायगा रानना होनाय समाव मोसौआ जाय जायगायाव गैथ'वोननो बेयो जोंनि सल' बदि आरो मोनसे फोथायनाय। बेखौ नुनानै थान्दिर बिफाङा अनान गसाइखौ बुंदोंमोन जाहैबाय आंनि बिलाइफोरानो जोबोर गुवार बेनिखायनो सान्दुं आरो अखायाव ओ मैसोफोरा बा मोसौफोरा आंनि बिलाइ सिङावनो एरसिनना थानो हागोन। गोन होनना मोनसे सल' दं एबा फोथायनाय दं आरो जायखौ थालिर बिफां बिफांनि बे बाद्रि बाथ्राखौ खोनानानै लायनो आनान गसोआ मोसौ मैसोनि थाखाय जेबो न' लु होया इसोरनो बेनिखायनो थानायावनो मोसौआ खाबु मोनोब्ला थालिर बिफांखौ सौ सफायो होननाय मोनसे जोंनाहाय फोथायनाय बा सल' दोङ आरो। दा आं बेखिनिखौनो नोंथां नोंथांनिसिम फोरमायना होबाय आंनि थौलेम मेलेमजों जेखिनिखौ मिथिगोन नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा नोंथां?
अ नोंथां आं नोंनि बेफोरबायदि बाथ्रा एबा नोंनिफ्राय ओ बाथ्राफोरखौ मोनथिनानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों जाय बुस्थु जाय बेसादखौ आं मोनथिफोरा बेखौ खौ आं मोनथिैनो थाखाय जोबोर गोजोन्नाय मोनदों ओ दा आङो बर'नि माखासे माखासे दोरोङारि दामग्रा देग्रा आगजुफोरनि सायाव आङो नोंथांनो ओ सु सुंदयै फोरमायलांनो सानदों जोंनि बर'नि दोरोङारि दामग्रा देग्रा ओ आगजुफोरखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो बाहायबोबाय थानायखौ नुनो मोनो। म बियो जोलै लानानै जोलै जोंनि बर' समाजाव फैगासिनो दङ आरो फैफागासिनो दङ। ओ जोंनि दामग्रा देग्रा ओ होननानै बुङोब्ला जोङो खाम जथा सिफुं थरखा गंगोना ओ बेफोरखौ जोङो मख'नो हायो आरो जोंहा गोबांफोर दंबावो जेरै सेरजा ओ सेरजाफोर दङ आरो जाबस्रिं जों बेफोरखौ बे मख'लांनो हायो हारमनियाम जोङो बेखौबो बर'नि मोनसे दामग्रा हिसाबै जोङो बाहायनाय जायो। जोङो बेफोरखौहाय बर' सुबुं फोर मिथिंगानि बिखायावहाय नांथाबनानै थाग्रा एबा मिथिंगाजों नां बनानै थानायनि थाखाय बेफोर दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौहाय ओ मिथिंगानि मुवा बेसादफोरजोंनो जों बानायनायखौ नुयो। आरो बानायबोगासिनो दङ। ओ जोङो खामखौ बोरै बानायो होननानै बुङोब्ला खामखौ सिगाङावहाय मोनसे गिदिर दंफांनि थुख्राजों एबा ओ फांसे गिदिर दंफांनि दंफांखौहाय हास'नानै ओ हास'नानै जोङो बेखौ बानायनाय जायो ओ बेखौ हास'नानै बै सिंनि दं दंफांखौहाय जोङो ओ हाख'नानै गल खालामग्रोनानै लायो। जाहाथे बियो मोनसे समायना खामनि महर लायो बेनिखायनो बै सिंनिखौ जोङो ओ सिखा सिखाजों बा ओ दानि बिगियान मुगाजों मोननाय माखासे मेसििनफोरजोंहाय बेखौ हाख'नानै लाग्रोयो। ओ आरो बेखौ हाख'खांनायनि उनावहाय बेखौ जोङो गोरान फोरान ग्रोनानै ला जाहाथे बियो रेजें जायो आरो लानायाव बियो गोलोर जाया बेनिखायनो बे हाख'नानै लानानै जोङो ओ एसे फोराननानै लाग्रोयो बेनि उनावहाय जोङो बिनि सायावहाय ओ माखासे जिब जुनारफोरनि बिगुरफोर होदेरनाय जायो जेरै बोरमा मेन्दानि बिगुर एबा मोसौफोरनि बिगुरखौ जोङो बेयाव होदेरनायखौ नुनो मोनो। आरो माखासे दिरुंफोर बा लेदार ओ लेदार जायखौ जों सा होननानै बुङो जोङो बेफोरखौ होदेरनायखौ नुनो मोन आरो बै ओ ओ जेनाखि गुफुर थायो बेखौहाय जोङो ओ दं दफांनि दंफांनि बिगुरफोरजोंहाय बानायनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोन ओ मख'जाथाव दंबावो सिफुं सिफुंखौहाय ओ ओ जोङो ओ सिफुङावहाय मोनसे सल' दङ जायखौ जोङो सिफुंनि ओ गुदुङा गरंबा होननानै बुङो ओ मानोना बर' हारियाव फोथायनाय दङ जे बाथौनि बान्दोआ बान्दोबा सिजौनि ओ सिजौनि ग गरंआ गर ओ सिजौनि दालाया मोनबा बेबायदि ओ सिफुं आबो बो गरंबा गुदुं थायो होननानै फोथायनाय दङ। ओ सिफुंखौहाय जोङो ओ औवाजों बानाय नाय जायो। ओ सिफुंखौहाय जोङो बेयावहाय सिफुं गरं ओ गुदुंखौ जोङो सिफुंङाव मोनबा बा गुदुं होनाय जायो। जायजों जोङो मिलौदो देंखोखौ बोनो हायो उम बेनि थाखाय बेयावहाय सिफुुंआवहाय मोनबा गुदुं होनाय जादों। ओ जायजों ओ मिलौदो देंखोखौ देंखोआ गबोयो आरो बेजों लोगोसे दङ जोंहा ओ जोंनि बर'नि मोनसे जि आइ टेक मोननाय ओ गंगोना जाय खौ बर' हिन्जावफोरा ओ खुगाजों दामो बा बर' सेंग्राफोरा खुगाजों दामनानै बैसागु बोथोरफ्राव एबा बबेबा बादायलायनायाव मोसानायावहाय जोङो बेफोरखौ खर'आव थेबनायखौबो नुनो मोनो। जों बेखौ देलायग्रा मुवा हिसाबैबो बाहायो आरो बेखौ औवाजों बानायनाय जायो। बियो फिसासा बिनिखायनो बिखौ खर'आव थेबनानैबो देलायनाय जो ओ देलायनाय बर' सिख्लाफोरखौ जोङो देलायनायखौ नुनो मोनो आरो बेखौ खुगाजों दामनाय जायो। ओ आरो जोंहा दङ ओ थरखा थर खाखौ जोङो औवाजों बानायनाय जायो। थरखाखौ जोङो गेजेरजों हाखावनानै ओ बिखौहाय दामजानाय बायदि जोङो बिखौ फारनै फारनै मोखां खालामनानै लानानै जोङो बिखौहाय दामनाय जायो। ओ आरो जोंहा बेजों लोगोसे दङ सेरजा ओ जाय सान्दोबावदियानि मोनसे सल' दङ जे सेरजा दामै दामै गावनि मिलौहाब देंखोजों बियो दैमानि नि ओ बिमा गंगाखौहाय बियो ओ गोस सोआव नांहोनानै जाय दै थाब थानानै थानाय हाजोआवहाय बेखौ बोहैहोदों होन्नानै जोङो गोदोनिफ्रायनो मोनसे सल' खोनाबोगासिनो दङ।
औ औ।
सेरजाखौबो दंफांजोंनो बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेयावहाय मोननै ओ ओ मोननै मोननै दिरुं होनाय जायो ओ जायखौ